हेल' औ ओ नोंथाङा दासान्दि मा खालामनानै दङ?
औ आं दासान्दि मोजाङैनो दङथ'यो नोंथां।
औ नोंथांनि देहाफोरा मोजाङैनो दङ ना?
औ मोजाङैनो दङ दे नोंथांनालाय माबोरै दं?
आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। उम गोजोन हरनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय बााहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय।
औ औ औ नोंथाङा आंनो एसे सम हागोन नामा
औ हागोन दे हागोन
नोंथांनिसिम आं फंनैसो सोंथि सोंनो होननानै कल हरनाय जादों।
औ‌ सोंजागोन‌ दे।
नोंथाङा जोंनि बर समाजाव माबाददि खाना फोथाय बेनि बागै नोंथाङा एसे आंनो गुवारै फोरमायना होनो हरनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां।
औ औ।
जोंनि बर समाजाव जोङो खाना फोथायनायखौ जोङो दासान्दि एसेबां जों नुनो मोनला खाना फोथायनाय होनबाथ जोङो खोमसि फोथायनायखौनो बुंजायो बुङो जोङो बेखौ गोदो गोदाय जों गोबां नुनो मोनोमोन आरो जों खोनानो मोनबोदों ओ गोदोनि सोमावसो बांसिन खाना फोथायनाय आरो खोमसि फोथायनाया जायोमोन नाथाय आथिखालाव बिगियानारि मुगा आरो गासिबो सोलोंथाइ आरियाव जौगानाय लाय जोङो दासान्दि ओ खाना फोथायनायखौ खम नुनो मोनबाय ओ जानो हागौ ओ गोदो गोदाय एसेबां गोजौ सोलोंथाइ लानाय जायामोन। आरो गोबां ओ खम बे बिबांनि ओ सोलोंथाइ लानाय सुबुंफोरमोन ओ गोदो गोदाय बेनि थाखायनो ओ जानो हागौ बुजिनाय साननायफोरा खम जानायनि जाहोनावनो खाना फोथायनाय एबा खोमसि फोथायनाया जायोमोन बिसोरनि गेजेराव बेफोरो ओ सोमजिबाय थायोमोन
औ
जोङो गोदोहाय
औ
खाना फोथायनायखौ ओ बांसिन ओ बिदिनो दायना दायनि साजायनानै दाय गैयै सुबुंफोरखौबो ओ दायना साजायनानै बुथारलायनाय सुथारलायनाय बिदिजों गोबां खोनायोमोन गोदो हाय ओ नाथाय आथिखालाव जोङो इखौ जोङो नुनो मोनला दासिमबो ओ दङ बबेबा गामि ओ ख'ना खनला बर' गामिफोराव जोङो दासिमबो ओ खाना फोथायनाय खौ जोङो खना खनला नुनो मोनो नाथाय गोदोहाय जोङो बांसिन ओ दायना दायनि साजायनानै बुथारलायनाय सुथारलायनायखौ जोङो गोदो बांसिन
औ नांगौ नोथां।
जोङो ओ फुंनि समाव सैमा हासुलायनाय ओ बिदि नुयोब्ला जिथ्रा नासथि जायो बायदि होननानै ओ सुबुंफोरा बुङो जोंनो आरो दालाय गोथैयाव बानानै दावखा गाबनाय नुयोब्ला
औ-औ
बिदिनो माबा माबाफोर खैफोद ओ फोरमायो होननानै जोंनि सुबुंफोरा बुङो बेफोरबो मोनसे खाना फोथायनाय बा जोंनि खोमसि फोथायनायनि बिदिन्थि होननानै जोङो
औ औ नंगौ नोंथां।
ओ दासिमबो जोंनि बर' समाजाव खाना फोथायनाया ओ जोबनानै थाङाखै। ओ थेवब्लाबो ओ दानि मुगायाव बादायलायनायनि मुगा आरो बिगियाननि जौगानाय ओ मुगा खुगा हिसाबै ओ गासैबो गोजौ सोलोंथाइ लायो ओ बेनिखायनो जोङो बेफोरनिफ्राय एसे गोजान जानायखौ जोङो नुनो मोनबाय। आथिखालनि मुगायाव ओ नोंथांमोननि थिंजायबो बेफोरबायदिनो खाना फोथायनाय औ दासिमबो नुनो मोनो नामा? आरो गोदो मा बादि सोलिबोदों बेनि सोमोन्दै एसे बुंफोरनानै होनो हागोन नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ गामि होनना बुङोब्ला? जोंनि बर'फोरा गासैबो ओ गोदोनिफ्रायनो खाना फोथायनायखौ मानियो आरोना ओ माबा मोनसे न'खराव इसे ओ गथ' उन्दै फोरा उदै सानाय खर' सानाय बा माबा मोनसे नाय बेफोरबायादि जाब्लानो माने बिसोरहा सानोमोन ओ सोरबा दायना रायदों बा सोरबा दायना रायख्रेबबाय बा सोरबा आंनि गथ'खौ बुथारनो जाहैदों बेबादि साननानै बिसोरो ओ गुबुन मोजांसिन अजा बा माबा मोनसे नायखांग्राफोरनियाव नायनो थांनाय गोबां जों नुनो मोनबोदों नाथाय ओ बेफोरबायदि खाना फोथायनायनि उनाव ओ बेफोरबायदि खाना फोथायनायनि थाखायनो जोंनि समाजाव जोबोर गुबुंले थासारिखौ ओ नुनो मोनो आरो ओ जोंनि खाना फोथायनायखौ ओ जोंनि गोसोनि ओमफ्राय ओ जानगार होनाया आथिखालनि जौगानाय ओ जौगानायनि थाखायनो जों एह बेफोरबायाददि खाना फोथायनायनि फ्राय जों गोजानाव थानायखौ जों बांसिन ओ नुनो मोनो आरो। ओ बिदिनो खाना फोथायनायनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ नंगौ ओ नाथाय खाना फोथायनायाबो गोदो गोबां नुनोबो मोनोमोन ओ खोनानोबो मोनोमोन ओ बेनिखायनो जानो हागौ ओ माबाफोर लोमजानाय साजानायाबो गोबां जायोमोन। आरो खाना फो थायनाय दङमोनबो जानो हागौ। ओ जों एसेबां आंबो ओ बेफोर खाना फोथायनायनि बागै क्लियारै बुंनो हाया। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
औ ओ जोंनि ओ संसाराव बा जोंनि ओ समाजाव बेफोरबायदि ओ गाज्रि सा ननाय गाज्रि हुदा खाना फोथायनाय बायदिसिनाफोरखौ जों ओ गोजानाव दोननांगौ होननानै जों गा सिबो बुंखायो। बेनि जाहोनावबो बा बेनि अनगायैबो बेफोरबायदि ओ थासारिखौ नुयोब्ला जों माबायदियै राहा लानांगौ नों थाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ ओ जोङो बेखौ जोङो बेखौ थानो थाखाय जोङोनि बिमा बिफा फोरा जोङो सांग्रांथि थानांगोन
औ नंगौ नोंथां
जोंनि बिमा बिफाल' नङा जों गासैबोआनो जोङो बेनिफ्राय गोजान जानांगौ।
औ नंगौ नोंथां
नो होनोब्ला ओ जोङो बेमार आजारफोर जायोब्ला जोङो ओ अजाफोरनियाव लां-लांनानै हाय जोङो ओ बिसोरनिफ्राय ओ बेरामखौ जोंङो ओसोखानो लांनायावनो जोंङो बारासो खालामनानै
औ
बुंनो हायो मानो होनोब्ला ओ जोंङो ओ गासै बेमारखौनो खायफा खायफा बेमारखौ अजाफोराबो फाहामनो हायो नाथाय गासै बेमारखौनो अजा फोरा फाहामनो हाया ओ जोंङो ओ बांसिन डक्टरनाव लांङाबालासिनो ओ अजाफोरनियाव लानानै थांनायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जेरै ओ जिबौ फोर अरजायोब्ला ओ जोंङो ओ डाक्टर नियाव लांङा बालासिनो अजा फोरनियाव लानानै थांनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोथां।
फा जिबौ अरजानायखौ अजायाबो फाहामनो हायो। थेवब्लाबो ओ बिदिनो ओ बिस गोनां जोबोर बिस गोनां जिबौ फोर अरजायोब्ला बेखौ ओ अजाया फाहामनो हाया बेखौ जोंङो डक्टर नियाव लांनानै मोजां फाहामथाय लानांगौ। नाथाय जोंनियाव ओ थौले गोसोनि साननाय सुबुंफोर गोबां दंङ। दासिमबो ओ खाना फोथायनाय ओनि ओ सायाव ओ खाना फोथाय नायखौ लानानै दासिमबो बिदिनो अजा आरि फोरनियाव ओ लांबाय थानायखौ जोंङो ओ नुनो मोनो आरो दा बे समावबो ओ खायफा खायफा सुबुं फोरखौ जोंङो नुनो मोनो ओ बिदिनो जोंङो बेखौ थानोब्ला जोंङो ओ गोजौ सोलोंथाइ लानांगोन। आरो जोंङो ओ माबादि फाहामथाय लायोब्ला ओ जोंङो माब बोरै जोंनि देहाखौ गोग गो लाखिनो हागोन। माबोरै जोंङो औ जौगालांनो हागोन? बेफोर नि ओ थाख थाखाय जोङो जोंनो सोलोंथाइ नांथारगौ बेनिखायनो जोङो ओ बिदि गोजौ सोलोंथाइ लायोब्लासो जोङो ओ गोबां बिजाब फोरनिफ्राय जों गोबां गियान मोननो हायो। आरो मिथियै गोबां बोथ्रा फोर खौ जों मिथिनो मोनो ओ बेफोर निफ्रायसो जोङो ओ बाथ्रा फोरखौ मिथिनो मोननानै दासिमहा लागै जोङो बे फोथायनायखौ जोङो एसे एसे जोङो बे खाना फोथाय नायनिफ्राय जों एसे एसे गोजानाव थानो हादों।
औ औ हेल'
बिदिनो जोंनि गासै बर' सुबुंफोरानो बिदिनो गोजौ सोलोंथाइ लानायाव जों गाससिबो आखा फाखा जानांगोन गासैबो मुखुब थानांगोन अब्लासो जोङो बे खाना फोथायनाय आरिनिफ्राय जोङो गोजानाव थानो हागोन जोङो जोंनि बिमा बिफा एबा आबै आबौ खौ जों रोंनायखौ जोङो बिसोरखौ खौ बुजायनो जों नाजानांगोन बिथांमोना गोदो गोदायनि सुबुं हिसाबै बेफोरनि सायाव एसेबां फोथायनाय गैया दैया जोङो बेनिखायनो खाना फोथायनायखौ लानानै बेफोरनिफ्राय होबथानो थाखाय जोङो उथायसो जोङो जोंनि आइ आफा आबै आबौमोनखौ जोंसो बुजायनांगौ जायो बिसोर गोदोनि सुबुंफोरा एसेबां साननाय एबा बुजिनाय गैया बेनिखायनो जों गासैबो जयै खौसे जालायनानै जों बेनिफ्राय सांग्रां थानाया मोजां खाना फोथायनाय एबा खोमसि फोथायनायनिफ्राय
औ नंगौ नोंथां जोंहा फैयै फैयै समाबो जाबाय नङा होमबानो थां ओ नोंथाङा। जोबोर मोजाङैनो। फोरमायनो हादों। बा आंनो फोरमायदों आं मिथियैखौ नोंथाङा फोरमायदों ओ नोंथांनिसिम। आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बाउहरनाय जाबाय आंनो। दसे सम होनायनि थाखाय। ओ इउन नाव आरोबाव खनसे नोंथांखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै आं आसा खालामो। ओ नोंथांनि गोजोननाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ